नोंथां? औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय ओ जों मानसिया जिउआव थांना थानोब्ला जोङो सावस्रि देहाखौ बोरैहाय लाखिनांगौ बेनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोनना?
औ नोंथां हागोन नों
औ औ जों सावसि स्रि बा देहा होननानै बुङोब्ला जोङो देहायानो जोंनि धोन नङा होमबा नोंथां? जों देहाखौ जोथोन लानाया जोंनि सा फ्रोमनिबो गावबा गावनिनो दायत'। मानोना गावनि देहाखौ गावसो मि थिगौ नङा होनबा बबे समाव गावयनि देहाया मा जादों मा जायाखै नों गावसो हमदांनो हायो नङा होनबा जों देहाखौ जोथोन लानोब्ला जोंङो जोंनि जानाय आदारखौ जोंङो नांगौ रोखोमनि मोजां आदारखौ जों जानांगोनांगौ रोखोमनि जों देहायाव दै लोंनांगोन नङा होमबा जेरै जों जानायनि सो जोङो गांसिन आदारावनो जों भिटामिन नांगौ जानाय मानसिनि देहायाव गोनांथि जानाय जोंनि ओ देहानि थाखाय बेफोरखौ जों जानायनिफ्रायसो मोनो नङा होमबा बेखायनो जोङो मोजां जिराद मोजां मुवाखौ जों जानांगौ जोंनि देहानि साइस्थ' लाखिनो थाखाय आरो नों देहा थाब्लासो जोङो गोबां खामानिखौ मावनो हागोन नों जिउआव नों सान्तियै खामानि मावनो हागोन आरो सोरबा मानसिया गोबां बाहेरनि मुवा जिरादखौ जानानै नों दिनै गिस्टिक जा जानानै दिनै ओ गोबां आलसार जालांनानै जोंनि केन्सार बायदि बेराम आजारनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगोन नङा होमबा दिनै गोबां मानसियानो बाहहेराव फास्ट फुडफोरखौ जानानै दिनै गोबां बेरामजों भुगिनांनायखौ आं दिनै नुबोगास सिनो आरो नुबायबो थादों जाय बिथांमोना बाहेरनि बुस्थुखौ बारा जायो जाय एवनाय बुस्थु बारा जायो बिथांमोनानो गिस्टिक आलसारनिफ्राय रैखा मोनाखै आरो बेखायनो जों जानायखौ जोंङो ओ जों फ्राइ राइस जानाय बिदिनो फास्ट फुड मम' बिदिनो गोबां जोङो जाय फास्ट फुड हटेलाव रेस्टुरेन्टफोराव थांङो बिथांमोना जुदि बांद्राय जाबाय थायोब्ला बे देहानि थाखाय गोबां खुति खालामो होननानै आं सानो आरो नोंथां। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों जे जेनेबा जों देहाखौ गुफुं लाखिनायाव ओ जोंङो एक्सासाइस खालामनांगोन नङा होमबा नोंथां एक्सासाइस जोंङो दैलि एक्स क्सासाइस खालामनांगोन जों फुंङाव सिखारग्रो सिखारग्रा जोंङो दोंब्रुद दै लोंनानै जोंङो अ थाबायनांगोन बा बेरायनांगोन बा फर्टिफाइभ मिनिटस बा नाइनटि मिनिटजों वाक काब खनां माने एक्सासाइस खालामनाया जोंनि दायद दायत' आरो मानोना दुब्लि फोथाराव खामानि मावनाया बे एक्सासाइसजों रुजुथावा माने एक्सासाइजआ एसे आलादा रोखोमनि जायो नङा होमबा नोंथां जुदि खामानि मावनाया जुदि एक्स सासाइस जायोमोनब्ला जोङो एक्सासाइसआ जोङो बारा गोनांथि गैयामोन नंगौ बे नों बुंनाया आं साह साननायाबो बे खामानि मावनायाबो जेनेबा एक्सासाइसआवनो गोलैयो थिग बिदिनो नोङो खार नाय बारनाय वाकिं खालामनाय बे मोनसे आलादा एक्साइस आरो बेख खौ जोंनो साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय नांगोन आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों जेनबा एक्सासाइसआ जोंनि देहानि थाखाय मानो गो गोनांथा आरो एक्सासाइसजों जों मा मा बेनिफिट मोनो। नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
जागोन नोंथां माने नंगौ माने जोंनि देहायानो दोहोन
औ औ
जोंनि देहाया गोग्गो जायोब्लासो जोंनि गासैबो मावनो लानाय खामानिखौबो जों मावनो हागोन। नोंनि सानफ्रामबोनि जिउ खुंनायाबो गोजोन सान्थि जागोन नङा होमबा जुदि देहायानो असुखब्ला नोङो माने गोबां माहाजोनबानो जाथों थाखा फैसा थानायानो जाथ थों माने ओ जुदि देहायाबो ज जेनाय गैयाब्ला असान्थिब्ला माबा माबि बेमार जालुबाय थानाय जायोब ब्ला बेहानो माने जिउआव माने गोजोनाया गैया होनजायो आरो नङा होनबा औ जेब्ला देहा या माने मोजां गोजोन जायो अब्लासो माने बे मानसिनि गोजोननाय रंजानाया सासे मानसिनाव थायो आरो। दा बेनिखायनो नों थांखौ माने गोबां मानसियानो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो थारैनो गाव गाव गाव देहाखौ माने बिसोरो जोथोन लानो रोङाखै नङा होमबा? दा ओ जोङो आजिखालिनि माने मानसिफोरनि सिखारनायखौथ' आरो मा बुंनो सानजौनायजोंसो बेबायदिनो न'नि सि न' सिंनिफ्राय ओंखारनाय मानाय बेफोरबायदि जाबाय दा जोंनि बि गुरनि थाखाय देहानि थाखाय जाय माने जिबायदि साननि रोदाफोरखौ जोङो जों नि मोदोमाव फोननानै लानांगौमोन दानि गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदिखौ हाया। खै नङा होमबा औ दाथ' जोंथ' माने फुंनि सान गोरलैनि माने जों लेखाफोराव बिजाबफोराव जोङो मोनबोनो हादों सान गोरलै जों बेबायदिनो ओंखारफैनाय साननि रोदा बे गोजा साननिखौ जोङो बिदि मोदोमाव फोनांनो हायोबा मा होनदों भिटामिन दि जायखौ होनोना औ बेफोरखौ जों बे साननिफ्रायनो मोननो हायो नोंथां। बेयाव जोंहा जेबो माने माबा मोनसे खस्थ' खालामनानै माबा मोनसे मावनानैसो बेखौ जोङो मोनगोन बिदि नङा। जों माने अखल माने फुङाव सिखारनांगौ आरो जोङो जोंनि फोरखौ बे सानदुंफोराव जोङो दसेखिनिखौ फोनांनांगौ बेल'सो नङा होमबा अब्लाबो माने ना दानि मानसिफ्रा बेफोर समखौनो होनो हाया खै आरो नोंथां आंनि नुनायाव माने गोबां दङ माने ओ माखासे से लाइमोनफोरखौ आं नुदों नाथाय माने बिथांमोना फुङावनो सिखारनानै थाबायदों खारदों सोरबा खारनो हाग्राया खारदों आरो गोबां जोंनि बैसो जानाय माने बैसोआव आवगालांनाय जोंनि बिमायं जानाय बा बिबथै जानाय माने बिसोरबो दा एसे-एसे माने गावसिनि देहाखौ ओरैनो थानानै जाद्रायनाय बायदि मोननानै माने बिदिनो एसेबो बिदि खस्थ' खालामथारला बायदि साननानै माने मानसिफ्रा फुं फुङाव थाबायनाय सर'खौ दासो लाफिननायखौ आं नु दों आरो नोंथां माने जोंनि जायगायाव मोनसे टाउन जायगायाव थायो नालाय आङो दा बे यावहाय आं नुदों गोबां माने मास्टारफोर मावनाय, जोंनि बिमायंफोर सोमोन्दो जानाय बिबथैफोर बा बिमायफोर सोमोन्दो जानाय गोबां जोंनि बैसोआव आगालांनायफोर माने मास्टार मावनाय सोरबा एसे सरखारि साखरि मावनाय बेफोरबो माने हाल खदालथ' माने जौबा खांनानै माबा मोनसे बोलोनि खामानिफोर मावनाय बिसोरहा गैला नालाय दा बिसोरो गोबां माने माबाफोरखौ खोनथायो आरो बिसोरो माने आथिं-आखाइ सानाय मानाय नाय माबा बिदि जादों ओरै जादों माने सुगानो गैया आरो माने बिसिबां बिसोर मावना दाङा थादों अब्लाबो बिसोरनियाव सुख सानथि होयाखै आरो देहाया। दा बिसोरो बेबायदि मानसिफ्रा माने थाबायनायखौ आं नुदों आरो जोंनिथिं दा नोंगौ नोंथां बुंनाय बादिनो माने जोङो देहाखौ जोथोन लानांगोन जुदि देहाया मोजाङै थाबासो जोङो सुख सान्थियै थानो मोनगोन नङाब्ला जुदि देहाया नोंनिया गाज्रि जाबायब्ला नोङो बेयावनो नोंनि गासै गोजोननायाबो जोब फालांबाय आरो जुदि नोंनि देहा सिङाव असुख जानानै होबाय सानफ्रामबो नोंहा माबा मोनसे उदै सारखांग्रा बेमार दं होमब्लाथ' नोङो जेरावबो ओंखारनोबो हाया मानोबो हाया बिदि जायो नङा होमबा दा बेफोरनो आरो नोंथां ओंखायनो बाहेरानि नोंथां बुंनाय बायदि बाहेरानि बुस्थु जानायफोरखौ खम खालामनांगौ। बेनो आंनियाबो आरो न'नि हानाय मानि न'निफ्राय मोननाय ओंखामफोर फिथाइ सामथायबाबो ननिफ्राय मोननाय बेफोरखौ
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनायाबो सैथो मानोना जों देहाखौ जोथोन लानाया जोंनिया साफ्रोमनिबो बिबाना नोंनियावबो आंनियावबो नङा होमबा। गुबुनाथ नोंनियाव देहायाव मा जादों जायाखै रावबो फोरमायनो स्र हाया। नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोंङो थाबनो आरो थाब सिखारनो हानांगोन आरो जोंनि मानसिया नङा होमबा खमैबो नोंङो स्नि घन्टाखौ उन्दुथारनांगोन आरो सासे मानसिया जुदि गुफुं देहा दानोबा आरो नोंङो जोंङो फुङाव जोंङो मोनाबिलियाव जोंङो आतता नौतायाव जोंङो ओंखामखौ जाथारनो हानांगोन आरो हाइस्ट जायोबा नौथानि लास्ट जोंङो जानो नाङा आरो जुदि जोंङो बेयाव नांगौ रोखोमनि जुदि मेल दिनारखो जुदि जों खालामोब्ला जोंनि देहायाव गोबां दै नि बुंनो थाङोब्ला हिसाब गैयि मानसियानो दिनै सुगार डायबेटिस जानानै दिनै गोबां मानसिखोनो जों प्रेसार स्ट्रक जानानै जों थैनाय नुदों नङा होमबा। बेखायनो जोंनि सावस्रि खौबो जोथोन लानांगोन जोंङो नोंङो हेबि दिनार बा हेबि नोंङो दिनार खालाम नो गोसोब्ला नोंङो पासता सयतायाव नोङो जानो हायो आरो बिनि जुदि नोंङो आतता नौ ता बारदोंबा नों बे समाव नोंङो नांगौ रोखोमनि जोंनि देहायाव थुम सुनानै हरनो नाङा आरो नों जु दि देहा सानजौफु समाव नोंङो एगार'था बार'थायाव नों जि गोसो नों जानो हागोन नोंङो नों अहा जासे जा नो हागोन। नाथाय मोनाबिलि समाव जोंङो जोंनि ओंखाम जानायखौ जोंङो खमायनांगोन आरो मानोबा बै ओंखामा गोबां कार्बहाइद्रेट थानायनि थाखाय जोंनि देहायाव बेयो सुगार जानायखौ जोंङो बारा खालामो आरो मानोना ओंखामा गोदै नालाय नङा होमबा नोंथां। बेखायनो जोंनि देहायाव सुगार जानाया गोबां कमन जानो हमबाय दिनै। सुगारजों गोबां मानसिया थैयो। सुगार जानाय लोगो लोगो बिनि अल्टारनेटिभ गैयानो दिनैसिम डक्टरा किउरिफाइ खालामनायखोनो आं दिनैसिमबो नुवाखै। बेयो डक्टरा सुगारखौ बेयो सोखा होदों हादों होननानै आं नुफेराखैनो दिनैसिम। सुगार जानाय लोगो लोगो बे पनद्र बोस सोराव बे मुलि जायै जायै पन्द्र' बोसोर अथ्र' बोसोराव बे थैखागोन आरो बियो। नाथाय नों जुद दि बेखौ जुदि नों योगा खालामनानै जुदि एक्सारसाइस खालामनानै जुदि इमप्रुभ खालामाबा नोंङो मुलिजों नोंङो जिबनाव इमप्रुभ खालामनो हाया। नों मुलि जायै जायै नोंनि लिबार फानसनफोरा हामा जालांजोबगोन नोंङो। खामानि मावनो हाया जालाङो मानसिया। बेखायनो यगाखौ खामथारनांगोन आरो यगानि आरो गोथ मोजांस सिन मुलि जेबो गैया आरो यगा जों दिनै गोबां बेराम फाहामनो हायो। नाथाय जोंनि गोबां इडुकेटेड मानसिफोरानो गामि ओनसोलनि बेंग्रा बेंथिया थ' बियो गोजानावनि बाथ्रा। गोबां इडुकेटेड मानसिफोरानो यगाखौ फोथायनोनो हाया जेनेबा नङा होमबा। यगाजोंनो बेमार हामो नामा? बिदि गोबां मानसिया सोंलु सिखाङो आरो नाथाय आं बुंगोन यगाजों गोबां बेमार फाहामनो हायो। नाथाय आंबो यगा खालामो आं एक्सारसाइस खालामो इभिनिं मरनिं दे दायो जेनेबा गसायनि अननायाव आंबो देहाया फिट। बेखायनो आं बिनि सायाव देहानि सायाव आं गोबां मानसिफोरनो एवार्ड होनो हागोन आरो जुदि बिसोरमोनहा जुदि गियानाव लायोब्ला आरो जों आथिखालाव गथ' ग'थाइफोरखो जोंङो फिल्डआवनो थांफेरनायखोनो नुवा नङा होमबा। खायसेखौ जायफोरा मबाइल थुनानैनो सान थोलो थायो हरावबो मबाइल थुगोन सानावबो थुगोन अब्ला बिसोरनि ब्रेन आरो बिसोरनि मेगनफोरा बेसेबां लास्टिं जागोन जेनेबा। जेब्ला नोंनि मेगनखौ जुदि डिसप्लेयाव जुदि बिदि नायबाय थायोब्ला सानफ्रोमबो गोजों दिडिसप्लेखौ मबाइलावलै। अब्ला जोंनि मेगननि रितिनानि पावारा खमि लांगोन जेनेबा आरो जिहेतु बिथांमोना एक्सारसाइसबो खामखाया। हरावबो बिथांमोना लाइट अफ खालामनानै मबाइल सानसे थोलो हर से थोलो थुबायनो थागोन मबेल अब्ला जोंनि नांगो आदारखौ जुदि बे जाया लाखानो मबाइलाव थाबाय थायोब्ला बेफोरनिफ्रायबो जोंनि देहाया नोरजिया जा नाया एफेक्ट खालामो आरो बेखायनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि उन्दैफोरखौ जोङो बिदि आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय माथो जोङा सावरायनांगौखौ बे खिनावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ जागोन दे हामबायसै गोजोनथों
औ।